औ दे।
जोङो टपिकखौ। मबाइल आरो ओ मा होनदोंमोन। कम्पिउटार
औ औ औ औ।
बा इन्टारनेट
औ औ।
मबाइला नोंथांनियाव आङो सोंग्रोनो सानबाय।
औ
मबाइला जोंनि थाखाय मोजां नंगौना नङा बा मबाइलखौ जों मानि थाखाय इउस खालामनाय जायो नोंथाङा फोरमायना एसे सुंद'यै फोरमायनानै हो।
औ जागोन नोंथां।
उम
गिबियावनो हामबाय होनदों नोंथाङा आंजों बेबायदि मोजां सम होनायनि थाखै आरो नों उ गुदो स' आं जेसांखिनि आंनो आंहा जेसांखिनि एक्सपिरियेन्स दङ जेसांखिनि आङो रोंगौथि दङ आं बेखिनिखौ नोंथांनि सिगाङाव आं फोरमायनोसै। स' ओ मबाइल होनोब्लाथ' आथिखालाव जोंहा ए मबाइल बे मबाइलखो जों बेबायदिनो माने ओरैबायादि जाबाय मबाइला मोनसे जेने बा जों ओंखाम जायालासे थानो हायो नाथाय मबाइल दाङालासे थानो हाया बेबायदि अबस्थायाव दा सिफैबाय आरो जोङो।
नंगौ नंगौ नंगौ नंगौ।
माने ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि अबस्थायाव सिटुवेसनाव जोङो सोफैबाय दानि दिनाव माने जेबो खाम खाम जायालासे। जे थानो हायो नाथाय मबाइलखौ दाङा लासे दसे एसे मबाइल दाङाबानो जोङो थांना थानो हायि जाबाय ओरै बायदि कन्दिसन जाबाय जोंहा स' स' माने बेयावनो आङो बुंनो सानो आरो बेनोसै। जेनेबा बे मबाइला। ओ जेनेबा नोंथाङा होनदों बेयो जेनेबा जोंनि थाखाय मोजां ना गाज्रि जेनेबा बियो। ओ जेनेबा मोननै बिथिङावबो दङ बियो मोजांनि बिथिङावबो दङ आरो गाज्रिनि बिथिङावबो दङ मानो होनब्ला बे मोजाङा आ मोजाङा बे सरि बे मबाइला जोंखौ मोजांबो खालामनो हायो आरो बेसे के मबाइलनि गेजेरजों जों धंसबो जानो हायो
दंसबो जानो हायो बा गाज्रिबो जालाङो
माने जालांनो हमो आरो मानोना जोङो दा नुबाय नोंथांमोनाबो खोनादों जानो हागौ आथिखालावथ जेनेबा बे गथफोरा माने गेम गेलेनानै ओरैबायाददि एदिक्टेड जालांबाय जायफोरनिखि बिसोरो जायफोरनिखि बि बिसोर गेम सानफ्रोमबो सान हर गेम गेलेयै गेलेयै गेलेयै बिसोरो मा खालामदों दा बे बे मबाइल आखाइयाव मबाइल गैयाबाबो बिसोरो बेै गेम गेलेनायनि बि जा बिनि महर जा बिनि एक्सन बिखौनो खालामबोबाय थानायखौ आङो नुनो मोनबोदों नोंथां बिनिखायनो बेनिखायनो जोङो बे मबाइला जोंनि बे मोजांनि थाखायसो जेनेबा जों बाहायनांगौ आरो जोङो बेखौ मोजांनि थाखाय बाहायनांगौ आरो जोङो जुदि मोजांनि थाखाय थाय जुदि जों बे मबाइलखौ जुदि बाहायोब्ला बे थारैनो बियो जोबोद माने बियो मो मोजां खार बे मबाइला मानोना बे दिनै बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै मा खालामनो हाद जों बे बुहुमनि गासै जेसां बबेथिं मा जादों बबेथिं मा जानांगौ दङ दिनै मा जादों बे मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो बे खुरांखौ जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों मोनबोनो हाब
मोनबोनो हादों बा जोङो दासिमाव जोङो नुबाय थानो मोनो।
नुबाय थानो मोनो मानोना बे गो गोदोनि दिनावथ जेनेबा बे मबाइलफोर गैयामोन नाथाय बे मबाइल मबाइल फोर गैयिनि थाखायनो जेनेबा बै बै समनि मानसिफोरनिया जेनेबा
गुबुन जायगायाव मा जादों जों मिथिना मोनामोन।
जों जों मिथिना मोनामोन आरो सापस जेनेबा सापस जेनेबा सासे मानसिया बिराद गोजानाव दङ माने नखरनिनो मानसि गोजानाव माबा साख्रि मावहैदों बे माब्रै दङ माब्रै गैया थुयदों ना दङ ना बेखौ जेनेबा जेबो जों खबरखौनो मोनस ओ मोनस्लाबनो जेनेबा मोनला आरो बेबायदि नाथाय अ हायामोन सासे जुदि जेनेबा सोरबाहा माबा मोनसे जेनेबा हाबा जादों बिया जादों बे बियानि इनभाइटेसन कार्ड खो होनो थाखाय जेनेबा मानसिया गावनो थांनांगौ जायोमोन आरो नाथाय नाथाय आ आथिखालावबा ओरैबायदि बे मबाइलनि गेजेरजोंनो इसेबां गोजानाव दङ बे दिल्लीयाव दङ कलकातायाव दङ आमेरिकायाव दङ बेयावथ जेनेबा जों थांगोनाथ बियो पसिबोल नङा बेनिखायनो पसिबोल नङा जों बे मबाइलनि गेजेर मा खालामनो हायो बे इेपाइटिसोन कार्ड जो वाटसाबफोराव बा मसेसनि दोरै जोङो बेखौ मा सिकेन्दनि गेजेरावनो बेखौ जोङो
फोरम फोर फोरमायहरनो हानाय जायो आरो
फोरमायहरनो हानाय जायो बे माबा बे माबा कार्डनि फट लानानै जों बेखौ हवाटसपफोराव माने हरनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां?
कुइस जोङो लेंहरनो हानाय मोननो हानाय जायो आरो औ उ
सानो आरो बे मबाइला जोंनि माने जोबोद माने हेल्पफुल आरो माने एकदम ओ औ बहुत हेल्प फुल आरो जायखौ जोङो दिनै जेनेबा बेखौ जुदि जों मोजाङै बाहा हायोब्ला बे गासैबो बिथिङावनो जेनेबा बे मबाइला मा जोंनि थाखाय जोबोद मान ने हेल्पफुल नोंथां बेबायदि आरो
लोगोसे जोङो मबाइल मबाइल होनोबा जोङो मबाइला दा जोङो मब बाइलजोंनो जोङो आजिखालि दानि जुगाव जोङो बेंक एकाउन्ट बा जोङो गोदोनि दिनाव गोजाननिफ्राय बा गुबुन जायगानिफ्राय फैसा हरनो बा फैसा रां खावरिनि आंखालाव जुदि रां हरनो थाङोबा जोङो बेङाव खुद बेआव थांनानै ट्रेसफार खालामनानै गोबां टाइम लायोमोन न
गोबां ओ गोबां समफोरा ओरै
गोबां समफोरा जोंहा ओरैनो नस्थ' जालाङोमोन जोङो मबाइल होनोब्ला मबाइल बेल फैनाय लोगो लोगो गो जोंहा मबाइला गोबां खामानि होदों मबाइला जोंनो मोजां मोजां होनना बुङोबा मोजां जोंनो दिनै मोजां निउस नुयो जोङो जोङो मोजां होनोबा स्टुडेन्ट स्टुडेन्टफोरनि थाखाय जोङो स्टुडेन्टफोरा मोजां खामानियाव बाहायो योबा गोबां नलेज मोनो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
बुङोब्ला जोंनि जाय मानसिया जाय सुबुङा मबाइलाव गेम बा बायदि नां लाजाथावै बुस्थुखौ नायनानै बा लाजाथावै गेमखौे खेलेनानै खेलेयोबा बै मानसिया मबाइलनिफ्राय गाज्रि बिनि थाखाय मबाइला गाज्रि जोंनि मबाइला मबाइला मोजां होनना बुङोबा जोङो नै दायो आङो एक सेकेन्डावनो आं बिनिफ्रायनो फैसा ट्रान सफार खालामहरनो हानाय जायो अब्ला जोंनि मबाइला बिसिबां खामानि होदों नङा होमबा
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोङो गुबुन जायगायाव थाङोबा पकेटआव फैसा लायोबा जोङो गोम जानो गिनांगौबा सोरजों बा सिखाव खाव जानो गिनांगौ दानि जुगावथ' जोङो मबाइलावनो फैसा थायो मबाइलनिफ्रायनो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
अ अब्ला जोङो पकेटआव फैसा लाङाबाबो जों गुबगुननियाव फैसा बिहरनानैबाबो जोङो बेनो गुगोल पे बा ट्रेन्सफार खालामनानै होनो हानाय जोंना बुहुत सुजुग बा सुबिदा जानानै फैबाय
औ नंगौ
औ नोंथाङा फोरमायनो हाबावगोन
औ औ औ जागोन ओ ओमफ्राय ओ बिदिनोसै जेनेबा मबाइला जेनेबा बे गाव गावनि सायावसो आरो बे बाहायनाया माने मबाइलखो जोङो बाहायनांगौ नाथाय जोङो मबाइल जों बाहायजानाङा आरो
बाहायजानाङा औ
औ जों माने जोंसो मबाइलखौ बाहायनांगौ माने बेसे माने लिमिट हिसाबै बाहायनांगौ नाथाय जों मबाइ जों बाहाय
मबाइलजों बाहायजानाङा औ
थाय नाथाय दा आथिखालाव जों नुबोदों बे बुहुमनि बांसिन मानसि सियानो मानसियानो मा जादों बे मबाइलजों बाहायजादों आरो जेनेबा मबाइलजोंसो जेनेबा बाहाय जानानै दा नोंथाङा एसे जुदि नोजोर होयोब्ला बेखौ जेनेबा जों ओ नोंथाङा नुगोन बा मिथिनो मोनगोन दि नोंथाङा जुदि बबेबा जायगायाव जुदि बै दखानफोराव जुदि ओंखारलाङोब्ला बेयाव जेनेबा बोरै नो साथाम साब्रै सेंग्राफोर दङ' आरो ओमफ्राय बिसोरखौ थाङा नुगोन बिसोरो जुदिअबा जिरायनानै दङब्लाबो बिसोरो रावजोंबो बिसोरो लोगो जों लोगो रायलायाखै बिसोरो बे मबाइलावनो बेस्थ'सो जानानै दङ बिसोरो माने मा मबाइला जेनेबा ओरैबायदि मोखबनानै लाखिदों ओरैबायदि बेस्थ' खालामनानै लाखिदों गिदों मबाइला माने बेबायदिखौ जों माने नुनो मोनो आरो नंगौ जेनेबा बेबो मोनसे मोजां जेब्ला जेनेबा हारसिं हायो जेब्ला जेनेबा बरिं जायो बै बरिं जानाय टाइमफोराव जेनेबा जोङो बै समफोरखौ बार होनायनिबो मोनसे बियो मोजां बुस्थु नाथाय बेनोसै खुराङा जेनेबा जोंहा बे नां ज जानाय समखौ जोङो बाद होनानै जुदि मबाइलावनो जुदि जोङो नांथाबनानै थायोब्ला बेयो जोंनि थाखाय जोबोद खहा गोनां होननानै आं सानो आरो नोंथां
खहा जायो आरो जोंहा मबाइल नों मबाइल खौ बाहायनो रोङाबा नोङो मबाइल सिङावनो थाबाय थायोबा नों मबाइलजोंनो मबाइलखौ लानानै नों न' सिङाव थाबाय थायोबा मा जायो जोंहा जोंहा सासे गथ'नि केरियारा नस्थ' जायो मानो होनबा इयो बा बाहेरायाव ओंखारनो हाला इयो मबाइल जुगनिफ्राय बा मबाइल सिंनिफ्राय बियो बायहेरायाव ओंखारनो हाला अब्ला जोंहा मा जायो सासे गथ'आ रावजोंबो रायलायनो रोङै बा रावजोंबो माबायदि रायलायनांगौ जोंहा बे गथ'निफ्राय गथ'नि गियाना गोमालांनायखौ जों बांसिनखौ नुबोगासिनो दङ
औ नंगौ नोंथां
औ
बेखौनो जेने बा बे जि मबाइलखौ जोङो दिनै जेनेबा बाहायबोबाय थादोंमोन बे मबाइलखौ बाहायनो दिनै गोबां मानसिया मानसि जानो हादों आरो थिग बेबायदिनो बेसिम बे गोबां मानसिया दिनै मा बे खहानि लामायाव नस्थ'नि लामायाव थां नुनो मोनगासिनो दङ आरो नों नङा होमबा नोंथां
नोनदों मोनदों मोनदों जोङो दिनै मबाइल नङाबा दिनै गोदिर गोदेर खामानि बा कम्पिउटार कमफि म्पिउटार नङाबा जोङो मोन खामानियानो आदुरा होननानै जोङो नुनो नुनो मोनो बा जोङो मोनफ्रोमबो कम्पिउटारजोंनो मोनफ्रोम बो जोंनि गोरलैयै खामानि मावनो हानायखौ जोङो नुबोगासिनो नङा होमबा नोंथां हेल' हेल' हेल'